हेलौ।
औ खोनाबाय?
औ खोनादों।
उम नेट नांस्रायाखै।
औ।
दालाय
खोनादों आं खोनादों। औ
ओमफ्राय
औ
खोनादों
औ खोनादों।
खोनला हागोन ना नोंथाङा अनलानि सोमोन्दै
औ अनलाया जादों बरफोरनि मोनसे आंगो मैगं जायखौ माने बरफ्रा जानानै जोबोद मोजां मोनो ओ आरो बे अनलाया गोदोनिफ्रायनो जोंनि आबै आबौमोनानो बेखौ जाबोजेनदों आरो दासिमबो बे अन अनला मैगंआ बरनि आंगो जानानै दङ आरो बे अनला मैगङा जों बरनिल आंगो नङा नाथाय बिनि अनगायै गुबुन हारिफ्राबो जोंनि बे अनला मैगंफोरखौ मैगंखौ जोबोद अनसायदों ओ आरो मोजां मोनदों बे ओ अनला मैगंखौ ओ जोङो नआवल बनायनानै जाया बिनि अनगायैबो मानि हटेलफ्रावबो ओ हट टेलसफ्रावबो बेफ अनला मेग गंसे होनाय जायो गुबुन हारिफ्राबो जानानै जोबोद मोजां मोनो बिनिखायनो जोंनि बरनि हटेलफ्रावबो माने गुबुन हारिफ्रा बे अनला मैगं फोरनि थाखायनो हाबो आरो जान मानो होनबा अनला मैगंनि थावनायानो आलादाखा आरो बे अनला मैगङा जादों ओ ओ मोनसे अन गुन्दै माने ओ जायफोरखौ जोङो ओंखाम जायो माथा माइरं बेखौनो माने देनानै जे पाउदार ओ अन गुन्दै जायो बेखौनो अनला मैगं संनाय जायो। अनला मैगङा ओ अनला मैग गं होननानै बुङोब्ला जों बरफ्रा गुबुन गुबुन रोखोमनि अनला मैगं जायो ओ जेरै थाइगिर अनला खुन्थाइ अनला। दाउ अनला आरो लोगोसे खायला अनला मैथ्रु बिबार अनला सिनस्रिंखाला अनला दालि अनला ओ मेवाइ अनला आरो बेनि अनगायैबो गुबुन गुबुन अनलाफोर बरफ्रा जायो माने गाव जेखौ मोज मोजां मोनो बिदिनो गुबुन गुबुन ओ रोखोमै बेबायदि अनला स संनानै जायो सोरबाया दाउजों संनानै जायो सोरबाया नाजों संनानै जायो आरो नोंथाङा मिथिबावो नामा आं जे ओ जेफोरखौ मुंखलांबाय आरो बिनि अनगायै माबाफोर अनला बरफ्रा जानाय नोंथाङा बुंनो हाग गोन नामा आरो बिनि अनगायै नोंथाङा बबे अनलाखौ जानो मोजांसिन मोनो बेखौ इसे बुंनानै होनो हागोन ना?
औ जोङो मैथा अनलाफोरबो जों जानो हायो।
औ
लोगोसे गाम बारि
औ
आं मोजां मोन अनलायाथ मेवाइ आरो दाउ अनलाखौ आं मोजां मोनो जा आरो सिंस्रिंखाला बोर थाङोबा अनला गासिक आं मोजां मोनो आरो आ
नोंथाङा बुंनो हागोन ना ओ जि नोंथाङा बुंलांबाय अनला मैगंफोर बेखौ माबोरै नोंथाङा संनानै जायो बेखौ इसे बुंनो हागोन ना?
खारं खान्दाय अनला बेखौहाय जों फार्स्टआवहा संब्ला जोङो सुनानै लादो बिनि उनावहाय खारै आरो संख्रै दै नानै
औ औ मोजां खोनायाखै औ मोजां खोनायाखै खोनादों ना? मोजां खोनायाखै
खोनाबाय?